हेलौ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं ना!
फख्रि दङ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नों थां सावरायजागोन ना औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरखौ नोंथमोननि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो आरो मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' अनला ओंख्रिखौ जोङो बर' सुबुंफोरा बांसिनै गोदोनिफ्रायनो फालि लिबोदों फालिबोनाय नुदोंआना नोंथां माने जोङो हाथासिन हा थासुनि हाबायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदान खौ गावनो देहोनानै जोङो फारसे आखाइजोंनो गाव आगदा आखाइजोंनो गावखौनो देहोनानै जोङो संहैनाय नुबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दं बे नेमा। होमबा आं अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो जोंनिथिं खोनन्थानोसै आरोना नोंथां। जोंनिथिं बांसिनानो मानो माबे दैज्लां बोथोराव जोङो अनला ओंख्रिखौ माजों जायो होनबा अनला मेवाइ आरो नाफोरजों जानो मोजां मोनो आरो ना नोंथां आरो अनलाखौ मा माजों जाबावो दाउजों जायो आरो मैथ्रु बिबार एबा मोदुमफल बिबारजोंबो जोङो अनलाखौ जायो आरो उदासि बिलाइजोंबो जोङो अनलाखौ जानाय नुयो आरोना नोंथां होमबा आङो दा अनलाजों माने दावजोंखौनो संनायखौनो खोन्थानसै आरो ना नोंथांनो। अनला ओंख्रि संनोबा जोङो सिगाङावनो मा नांगोरगौ खारै नांगोरगौना नोंथां। औ बे खारैखौ जोङो जोंनि जोंनि ओनसो लथिं सबाइखौ माने मारा होखांनानै दोननाय खलथा एबा सबायाइनि बिख'फोरखौ जोङो सावो आरोना नोंथां बेखौ सावखांनायनि उनाव जोङो साननै एबा सानसे दोनखांनायनि उनाव बे सबायखौ हाथब्ला जानायखौ जोङो दै इसे इसे होयै होयै बेखौ नानानै लादु बादि सिथम सिथम दोनो आरोना नोंथां बे सिथम सिथम दोन खालामनायखौ जोङो फोराननानै दोनो आरो बेखौ जोङो बाख्रि दांगुरफोराव दोनो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय बे सिथबना लाबोनाय लादुराला खालाम लानानै खारैखौ जोङो मोनसे गेलासफ्राव एबा मगफ्राव सरनानै लायो आरो ना नोंथां बे अनला ओंख्रि जानायनि सिगां सरनानै लागोरो। बेनि उनाव जोङो माइरंखौ खुरैसे एबा एसे लानानै जोङो सोमनानै दोनगोरो। बेनि उनाव सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ सिटार खांनानै सुखांनानै लानानै मोनसे सारायाव थाव होनानै बानलु होनानै मोजाङै जिरा मस्ला होखानानै जों एवफ्रामना लाना नै बेखौ बुरजा दै होनानै लाखायो आरोना आरो बे
बेनि उनाव जोङो बे माइरं सोमना दोन्नायखौ मोजाङै सुनानै लानानै बेखौ जोङो उवाल उवालाव गाहनफोर जों देनानै लायो देखांना लानायनि उनाव जोङो जेब्ला दाउ एवना दोननाय बे बिदै होना दोननाया गोदौबाय थायो बे समाव जोङो अनलाखौ दै लागायनानै एबा फ्रि फ्रिबो हरजायो आरो ना दै लागायनानै हर बा माने साबसिन फिथर जाया होननानै जोङो दै लागायनानै हरो। दै लागोना हरनानै जोङो बे दाउआव हरो आरोना बे साराय दाउ एवना दोननाय दै होना दोननायाव सारायाव हरबाय। बिनि उनाव जोङो दसेनि उनाव जोङो गोदौबा बे अन गुन्दै हरनाया गोदौ बाय बेहाय जोङो खारैखौ हो आरोना नोंथां खारैखौ हरखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौ होबावनानै दसे आरोबाव बेखौ जोङो माने एसे आमथा हामथा जाजासिम गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो संख्रिफोरखौ मोजाङै नायनानै एबा गोजां बोथोरफ्राव सङोब्ला दुन्दियाफोर होबाव नानै आरोबाव गोलोम बोथोरफ्राव गंगार दुन्दिया बेबादिखौ होननै आराम गोथाव मोदोमफ्रुलायनाय बिदि खालामनानै जोङो उनाव जाजानाय जायोब्ला संख्रिफ्रा मोजाङै नाङोब्ला जोङो खांनानै बेखौ जोङो जायो आरोना नोंथां औ। नोंथांमोननि ओनसोलथिं खारैफोरखौ बेफोरबायाददिनो बानायो नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो खारै ओंख्रि खौ बेबायदिनो गोबां रोखोमै जायो आरो आङो अनला ओंख्रिखौ फोरमायग्रोनोसै। ओ औ अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो जानो गोनांब्ला गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो जोङो माइरंखौ ओ दसे सम सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै ओ गामला बाय जोङो बोखांनानै लाखांनायनि उनाव दिंखिनि नङाब्ला उवालफोराव देनाय जायो आरो औ औ बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ औवा मेवाइजों जानो गोनांब्ला गिबियाव औवाखौ मोजाङै सुखांनानै हानानै लाग्रो गोरनाय जायो आरो बेवहाय जोङो ओ बेदर बायदि अमाफोर होनो गोनांब्ला जोङो बेफोरखौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ दसे सम रब होनाय जायो आरो खारै होननानै जोङो खारैखौ ओ खायसे जायगा खि बेसरनि जा नाखांनानै थाखांनाय बेसर साख्रि बेजोंबो बांनायखौ नुदों आरो सि थालिरजोंबो बानायनायखौ नुदों आरो जों ओ बेफोरबायदिनो रबहोखांनायनि उनाव बेवहाय दै होनाय जायो आरो दैया जेब्ला मोजाङै गोदौवो अब्ला बेव देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ आखाइजों जोङै सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे माइरं गुन्दैया सिङाव गथा खायै बदि बेनि उनाव जोङो एवनानै लाखानाय जा बेदर बेखौबो जोङो होनाय जायो बेनि उनाव जों जोङो बेवहाय ओ बायदि मस्लाफोरबो होनाय नुयो आरो। जेरैबायदि सामब्राम हायजें आरो जा ब्रां आरो खायसेखौ जोङो दुन्दिया आरो खासि थारिफोरखौबो होनाय नुदों आरो।
औ औ।
उनाव ओ जोङो औवा मेवाइनि अनगायैबो अनला खारैखौ ओ बासिगिजोंबो खारै ओंख्रि जानायखौ नुदों आरो थाव संनानैबो अनला मेखि महरै जानायखौ नुदों आ रो थाइगिरजों ना बायदि होनानै आरो खोरदै जोंबो बेफोरबायदि जानायखौ नुदों आरो नोंथां आरो जोङो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो खायसेफोर साम' जोंबो जानायखौ नुदों आरो।
नंगौ नोंथां औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव औ फोरमायलाय नोंथाङा।
नोंथाङा फोरमायग्रदो दे।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिनि अनगायै आरोबाव ओ सबायाइ ओंख्रिजों साम' ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो ना नोंथां?
जायो औ नोंथां, जोंनि ओनसोलथिं बांसिनानो खारै ओंख्रि होनोब्ला जोङो बांसिन माजों जायो होनब्ला अनलाजों सबायजोंखौ बांसिनै जानाय जायो आरो ना। गुबुन ओं ओंख्रिफोराव जोङो बांसिनानो खारै बारे बाहायनाय जाया आरो ना नोंथां। होमबा फोरमायनानै होनोसै नामा आं नोंथांनो सबाइ ओंख्रिखौ बोरै जायो?
औ नोंथां फोरमायलाय।
होमबा आङो सिगाङावनो जोङो सबबायजों दावजौनिखौ खोन्थासै नोंथां। जोङो सबबाय ओंख्रि जानो बा जोङो सबायखौ सिगाङो एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां। सारायाव एसे गुदुं खालामना लाखां नायनि उनाव जोङो बेखौओ हायाव एबा खामफ्लायफ्राव संग्राय फ्राव लानानै माजों बथलनि बथलजों जोङो होख्रेबनानै लागोरो आरोना नोंथां। बथलजों होख्रेबना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव बिनि बिखौबा गुनायनि थाखाय जोङो
मा उवालाव एसे देग्लिनानै बिनि खलथाखौ गुहुगोरो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो सबायखौ कुकाराव रुनोबा ओरैनो गोजा दै होनानै रुयो आरो ना नोंथां संख्रि एसे होनानै बिनि उनाव जोङो बरथनफ्राव रुनोबा खा रदै फोरखौ होखानानै रुनाय जायोना आरोना नोंथां। बरथनफ्राव सङोबा औ बे खौ रुखांनायनि उनाव जोङो जेरै दालि खाथा बिदि होनोना बेजों जोङो साग्लिनानै लायो आरोना नोंथां। साग्लिनानै लाखां नायनि उनाव जोङो मोनसे सारायाव दाउखौ सिथारनानै मोजाङै सुनानै जिरा मस्ला होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लायो आरोना नोंथां एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बे सबाय सानानै लाखानायखौ होस'नो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो औ ख्रिया एसे गोबाव ओ गोबावनि उनाव दस मिनिट बिस मिनिटनि उनाव जोङो संख्रि नायनानै मोजाङै दुुनजियाफोर होनानै बिदिनो खांनानै बिदिनो जाजानाय जायोब्ला जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि खालामो आरो खारैखौ थालिरनि खारैखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों सबाइ ओंख्रि ओ खारै जानाय बिब्दिनो जोंनि ओ ओनसोलाव जोङो काला दालि बायदिखौबो खारै ओंख्रि जानाय नुदों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे खायसे मैगं फोर बुथुमनानै जेरै थेनथुनि, लाइ, लाफा बायदि जोङो बुथुमनानै जोङो दै ओंख्रि जानायखौबो नुदों आरो। जोङो बेवहाय ना बायदिजों बांसिन बेदरखौ होनाय जाया आरो ओ बेनि उनाव जोङो खारदै ओंख्रि बुङोब्ला बासिगि बायदिखौबो जोङो ओरैनो आलुफोरजोंबो खारै होनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
होमबा नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरोबाव माने खारैजों मा मा जाबावो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
ओ नोंथां ओ खारैजों जोङो जानाय बुङोब्ला बै ओ मैथ्रुनि बिबार बायदि खौबो जानायखौ नुदों आरो आरो बे मैथ्रु फिथाइखौबो जोङो खारै ओंख्रिनि संनानै ना बायदिजोंबो
औ औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे साम' ओंख्रिखौ जानाय जायोना नोंथां? औ माबोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?